हेल' नोंथां खोनादोंना? औ खोनादों दा अ ओ नोंथाङा बिदिब्ला दायो मा मावगासिनो दं?
आं बिदिनो दायो दंफां सहायाव जिरायनानै दंफां सिङाव ओ जौगासिनो दं आरोना।
अब्ला नोंथाङा फ्रिखादा?
ओ ओ
ओ नोंथाङा फ्रिखाबा आङो नोंथांनिसिम ओ मोनसे आयदा लानानै फैदों बेनो जाहैबाय ओंख्रि ओंख्रिनि सायाव जोङो लाइ रायलायनो आंङो आखायाव लाबाय ओ आं स्टार्ट खालामनो हासिगोन ना? बिदिब्ला ओ ओंख्रिनि सायाव ओंख्रिनि सायाव जोङो ओ सावरायनोसै।
औ हागोन।
जोङो गुबुन हारिखौथ' जोङो नायहरनो हाला मानो होनोब्ला जोंनि सारौ फालि बर' अ गामि गोनजा खाथियाव ओ सान थालिफोर सानथालिफोर बा गार'फोर आं सानैसो नुनो मोनो। बांसिनानो जोङो बर'आवहा हारिनि फिसा जानायलाय जोङो गावैनि बर'नि ओंख्रिफोरखौनो सावरायनोसै खोमा। दा जोङो बर' हारियाव औ बर' हारियाव बांसिनानो ओ ओरैबायसा उम मा होनो मुंदांखा ओंख्रि होनोब्ला नोंथाङा माखौ माखौ सानो?
आङो। आंथ' ओ मुंदांखा ओंख्रि होनबाथ' जोंनिया अनायानो मुंदांखा थायो अनला। ओमफ्राय अमा नारजै सबायजों ओ साम'जों अन ओ ओमफ्राय बिदिनो मैस्था ना थाइगिर अनला बेफोरबायदि ओ गोबां रोखोमनि ओमफ्राय हाग्रा बं ग्रानि मैगं जेरै दिंखिया थास'बि बिबार थाजौ फिथं ओमफ्राय लेमबा एलाइसि बेफोरबायदि गोबां रोख रोखोमनि माबाफोर दंबावो आरोना माबा हाग्रा बंग्रानि मैगंफोरबो जायो जोंनिथिं दा बेफोरनोसै आरो ओमफ्राय नोंथांनियालाय माने
अ थिगानो नों-नोंथांनि बुंनाय बादियैनो जोंनिथिंबो एखे ओ जोङो बिदिनो हाग्रा बंग्रानि मैगं जेरै ओ थास' आथिं थास' बिबार थास' खिलि लि आरो थास ओ बेदरफोरखौ जोंङो जावखांनानै हाग्रा फोरनिफ्राय बुथुमनानै जोङो जायो जेरैहाय ओ थास'जों ना माब्लाबा माब्लाबा ओ ब्रयलार माब्लाबा अमा बेदरफोरजों जोङो लगायनानै जायो लोगोसे बेफोर ओ बेफोरनि अनगायैबो नों नोंथाङा जेरैहाय बुंलांबाय बर'नि मुंदांखा मैगंफोर जेरै अनला ओ खारै मै-मैथा आरो गोबां मुंदांखा मैगंफोर ओ जेरैहाय जोङो मिथियो नारजिजों अमाजों जेरैहाय नों ओ नोंथाङा बुंलांबाय ओ जों बेफोर ओंख्रि फोरखौ जोंनि बर' हारियाव ओ गोबाङैनो जानाय नुयो दा जोंनि ओ ओनसोलाव बा जोंनि गामियाव आङो ओ मा सानो मानसिफोर खौ बा जोंनि खाथि खालानि नेम फोरखौ आं नुनो मोनो बिसोर जेब्ला ओंख्रिखौ सङो ओंख्रिखौ सङो बिसो बिसोरो ओ गिब गिबियावनो बिसोरो सायग्रोनानै लायो सायनानै सुनानै बिसोरो थाव खौ होनानै सामब्राम बानलु बिदिनो आरो गोबां मस्ला मस्लिफोरखौ होनानै बिसोरो ओंख्रिखौ गाङलिया सिटाइलाव बा गावलिया रोखोमाव बिसोरो संनानै जायो दा जोङो ओंख्रिखौ गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोङो सोहोरनि ओंख्रि आरो गामिनि ओंख्रियाव इसेबाबो फारागथिखौ जों नुनो मोनो जोङो ओ जेब्ला ओ सासे मानसिया बेदर जायै जायै आंगायबाय बेदर जायै जायै आंगायबाय अब्ला बियो मा नागिरो माब्लाबा बाथोन नागिरगोन माब्लाबा मैद्रु नागिरगोन माब्लाबा खारै मैगं जेरै मैथा ओ आरो सजना बिलाइफोरखौ खारै नागिरगोन बेफोरो ओ जोंनि आखुथायाइ बा केरेक्टार आरो जोङो ओ नुनो मोनो सासे मानसि सिया जेब्ला ओरैबायैसा खामानि मावनानै मेङो मेंनानै फैबोला बेयो मा नागिरो गोथाव गोथाव जेरैहाय बेदर, ना, दाउदै बेफोरखौ बियो नागिरो आं जों गावनो एक्स एक्सपिरियेन्स मोनदों जे जेब्ला जोङो खोथिया फुयो आबाद मावो खोथिया फोखांनानै जोङो जेब्ला मेंग्लिनानै न'आव फैयो अब्ला जोङो ओ नोंनो सानना ओ साननालादो जे नोंनो गोखा मैगं बा नारज गोनजाफोरखौ संनानै दोनदों नोंथाङाथ' बिदिदों जानो हानाय नङा ओंखामा खहाबा दा थिग बेबायदि सानो जानाय लोंनायावबो बा ओंख्रिफोरा जोंनि ओ मेंनाय देहा बा गोजोननानै ओरैनो थानाय देहायाव ओरैबायसा गुबुन गुबुन रोखोमै इनफ्लुयेन्स खालामो बा गोहोम खोख्लैयो। माब्लाबा टाइमाव जोङो बाथोन लुबैगोन माब्लाबा जोङो ओंखामखौनो सोमनानै जानो लुबैगोन मालाब्ला आरो माब्लाबा बे बेफोरनोसै जोंनि कारेक्टारा बा जोंनि आखुथायाइफोरा दा ओंख्रिफोरनि गेजेराव हाग्रानि ओंख्रि होनोबालाय ओ जों मानोथो एफा गामिनिफोरा मानोथो हाग्रानि ओंख्रिफोरखौ सा बसिन मोनो। मानो होनोब्ला जोङो नुनो मोनो गाङलियाफोराव ओम बा ने नेचारेल ओ गावनो हारसिंनो मिथिंगानिफ्राय रज'नाय मोनफ्रोमबो ओंख्रिफोरा ओरैबायसा गोथाव जेरैहाय दिंखिया थास' आथिं, थास' खिलि आरो बेफोर मा मा दोंखाव ओ नोंथाङा एसे गोसो सिङाव साननानै लादो। बेफोरनोसै ओंख्रै फोरा जायखौ जोङो ओ हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोनो आरो बिनि ओ बेफोर हा मैगंफोरखौ बुथुमनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ जोङो बायनानै जानायाव दानिया बांसिन मा होनो मा होनो बिसास गैला।
औ नंगौ।
मानो होनोब्ला सिगाङाव ओरैबायसा ओ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरानो जा बुरैफोरानो जा बोरायफोरानो जा बिमाफोरानो जा बिसोरो मा खालामोमोन ओ हाग्रा बंग्रानिफ्रायबो आरो गाव गावनि न'नि गायनानै लाबनाय ओ गायनानै गायनायनिफ्राय फुनानै लाबोनाय ओंख्रिफोरखौ लाइ लाफाफोरखौ बिसोरो बजाराव फानहैयोमोन आरो बै समाव बेफोर मोनफ्रोमबो मैगंफोरा मुलि होयि पियरमोन आरो।
औ नंगौ नंगौ।
थ' नुनो मोनो दानि जुगाव बजारफोरनिफ्राय बा सखाफोरनिफ्राय जोङो मैगं लाइ लाफाफोरखौ बायनानै लाबोयोब्ला सानसे खावसेनि गेजेरावनो सेवो अब्ला जोङो ओरैबायसा मोनसे गोथा मा होनो गोथां गोथां प्रुफ बियो जोंनि थाखाय जे बे मेगं फोरा सेवनायनि जाहोन नामा? मुलि फार्टिलाइजार्स बेफोर इउरियाफोरखौ बाहायनाया जोंनि साइस्थ'नि थाखायथ' मोजां नङा। दा बेनिखायनो गाङलिया मानसिफोरा ओ बै ओ बजारफोराव बांसिनानो फाननायफोरखौ बारा बिसास गैयिनि बिसोरो मा खालामो दिंखिया बिदिनो खायला बिदिनो आरो गोबां ओ हाग्रा बंग्रानि मेगंफोरखौ बुथुमनानै बिसोरो जायो। दा नोंथां निसिम आङो सोंनो सानो जे ओ बे हाग्रा बंग्रानि अनगायैबो जों गोबां बजारफोराव ओंख्रिफोर नुनो मोनो जेरैहाय थाइबें ओ लेस्रा बिथिं आरो ओ जिंखा बेफोरखौ जों नुनो मोनो। दा नोंथाङा मिथिखागौ गासै समावबो जोङो गावलिया मैगं बा मुलि होयिखौ मोनजाया। मुलि होनायखौसो बांसिन मोनजायो दा मोनथांनि बादि ब्ला नोंथांनि बादिब्ला बैफोर मुलि होनाय ओ मैगंफोरनि थाखाय बा बेफोर ओंख्रिफोरनि बेरेखा जोङो मा एक्सन लानांगौ?
अ ओ मोजां सोंथि थ' ओ आंनि बायदिबा आरो माने
औ
सासे माने गाव गामियाव थानाय ओ मोन मानसि हिसाबै ओ बिदिब्ला जोङो ओ बिनि अनगाथ' माने बेखौथ' जोङो ओ मुलिखौथ' मा होनगोन
मुलिखौथ' ओ बिदिनो आरो बे मैगंनिफ्रायथ' मुलिखौथ' जों बोखानानै संनानै जानो हायाना थ' होमबा जोङो न'फोरावनो बेफोरबायदि मैगंफोरखौ फोनानै ओ लकेलै गायनानै दावाइ होआलाबानो गोबोरखि हा सार होनानै बेफोरखौ जोङो ओ न'आवनो बानायनानै जानांगौ आरोना बिदि औ होमबाना जोङो माने ओ दानि खहा जानाय नङा ओमफ्राय बिदिनो जोङो गुबुनावबो बायनोबो गोनां गैखायाना दावाइ होखानायखा ओमफ्राय बिनिखाय जोंहा माने देहाया मोजां मोजाङै थागोन आरोना न'आवनो बानायनानै माने गायनानै दोननानै जायोब्ला औ ओमफ्राय ओ बेफोरथ' बे दावबाय होनोनायफोराथ' ओमफ्राय ओ नोंथांनियाव आं एसे मोनसे मैगंनि बागै बुंसै नामा माने अनला मैगंखौ मारै बनायो बेखौ
औ बे ओ साननाया आंनियाव फैदोंमोन आरो आं नोंथांखौसो सोंनो नागिरनाय अब्ला नोंथाङानो ओ सिगाङावनो आंखौ सोंग्रोबाय बे बिदिब्ला आङो ओ फंनैसो बिबुंथि ला खिगोन आं अनला ओंख्रिनि ओ संनायखौ आं बारा मोजाङै मिथिया मानो होनब्ला आङो बेखौ जानायखौल' बांसिन मोनदों आरो आं संनायाव मा मादों बा आइदों मालाबाबो थाफेराखै थेवब्लाबो आङो जा मोनदांजोंदि ओ जों अनला ओंख्रि बेखौ बोरै संनांगौ दा बर'नि बे गुबै ओंख्रि हिसाबै बे अनलाया गासै जायगायावबो जाजानाय बेखायनो बेखौ बयबो बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुङानो लाइमोनानो जा बुरै बोरायानो जा गासैबो मिथिनांगौ थिग बेबायसायैनो आंबो नोंथांनि सोंनाय बादियै आं फंनैसो बुंदों दा जोङो जानो हागौ आंनि बादिहैब्ला अनला ओंख्रि संनायनि सिगां जोङो अन गु अन गुन्दै देना लाग्रोनांगौ जायखौहाय जोङो ओ ओ माथा अ माइरंजों जोङो देनानै संनाय जायो
औ नंगौ
ओ सानना ला जोङो थाइगिरनि अनला बनायनो नागिरदों थाइगिरनि अनलायाव दाउ बेदर होनो नागिरदों दा जोङो गु बैयै जोङो अन गुन्दैखौ देना लाग्रोनि बेनि उनाव ओ जोङो थाइगिरखौ हाना लादो थाइगिरखौ हाना लानानै ओ सुंखांनायनि उनाव ओम थाइगिरखौ इसे थावआव बा बेयाव सामब्राम बानलु आरो ओ जिरा मस्लाफोरखौ होयोबा होजागोन बेयाव होनानै ओ बे थावआवहाय माबाखौ मा होनो थाइगिर खौ हाखानायखौ सुखानायखौ बेयाव होनानै एसे गुरै जानाय बायदि संग्रोनांगौ। बेनि उनाव अन गुन्दैखौ होज्ल नांगौ आरो बेयाव ओमफ्राय बे अन गुन्दै खौ होनानै जेब्लासिम थाइगिरा गुरै जाया बा ओ ओ मोना बे समसिम ओ थाइगिरखौ बे थावआवनो मोनहोनांगौ मोनहोनायनि उनाव बे जेब्ला गल' गल' जागोन। अब्ला बियो ओ थियारि जाखाबाय बा रेडि जाखाबाय अब्ला जोङो दाउ बेदरानो जा अमा बेदरानो जा गोबां जिखुनु बेदरनो जा जोङो होनो हागोन आरो होनानै ओ थाइगिराथ' मोनखाबाय बे समाव अब्ला मोनखानायनि समावसो मोनहांखानायाव समावसो नों बेदरखौ होगोन दा दा बेदरखौ मोननायखौ नेदो जानो हागौ आधा घन्टासो लागोन बा ब्रैजिबा मिनिटसो लागोन। बिनि उनाव जोङो ओ सानना ला जिरा मस्लानि अनगायैबो नोंथाङा जुदि माबाफोर जेरै बेैहाय अन्थाइ बाजाब होननानै बुङो। जोंनि सानजारियाव बोरमा मस्ला होननानै बुङो। बेफोरखौ जों नोंथाङा गोसोब्ला होनानै जानो हागोन। बिदिनो अनला मैगंखौ जुदि नोंनि बनायनाय स्टाइला बा बनाय प्रसेस